हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम हामलायथि बावहरनाय थाबाय। औ।
उम।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ।
आयदायानो जाहैबाय जेनेबा दावबायनाय माने ट्रिप औ सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे।
जेनेबा आं एसे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो होगोन। सै बिनि उनाव नोंथां नोंबो एसे फोरमायना होदो।
ओम आ नोंथां फै आं मालथाय आं फोरमायनोसै आरो
औ नोंथां जेनेबा दावबायनाय होनोबाथ' म हेल' हेलौ हेलौ हेल' हेल' हेल' खोनादों ना नोंथां? हेलौ। हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंथां दासो खोनादों।
ओं दे बुंबाय थानानै थांदो आं खोनासंगासिनो दं।
औ दावबायनाय होनोबाथ' जोंहा बिराद गोनां जेनेबा सुबुंनि जिउआव दावबायनाया गोनां जेनेबा फरायनाय फरायनाय मावनाय दांनाय बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा बा जों जिउआव दावबायनायखौ लानांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा दावबायनाय ओ जेनेबा आंबो गोबां दावबायबायानो। बेफोरनि गेजेरावनो बांसिन गोजानाव आं ओ जेनेबा जोंनि मेघालया शिलंआव बेराय दावबायहैखांबाय।
बेवहाय जेनेबा बेवहाय जेनेबा जोङो फुंनिफ्राय ओ फुङावनो जेनेबा ट्रेनजों थांनानै जेनेबा ओ गुवाहाटिनिफ्राय बासजों दावबाय ओ दावबायदों ओ जेनेबा बिराद मोजां मोनदों आरो। दावबायनानै जेनेबा ओ जोंनि जोंनि बारहावा आरो शिलंनि बारहावा बेयो ओ एसे जुदा जुदा जायो जेनेबा जों दा ओ गोलोम बोथोर जोंनियाव दा गोलोम बोथोरबाबो बिसिनियाव शिलंआव माने गोजांनाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों मोनहैयो आरो। ओ बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा गुबुन राव इंराजि हिन्दी राव रायलायनाय बिदिनो ओ गाननायफोर गाननायफोराथ' जोंनिजों बिसनिया मिलाया जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय बेफोरबायदि नुनानै गोसोआ बिराद माने रंजानाय आरो गोजोननाय बेफोरबायदि मोनबोनो हायो आरो जेनेबा गोसोआव जेनेबा माबाफोर गिलिर मोननायफोरा बेफोरबायदि जेनेबा हाजो ओ शिलं मेघालया बुङोबाथ' जेनेबा बिदिनो हाजो हाला बेफोरबायदिजों बुंफबनाय हाजो हाला दै बाज्रुम बेफोरबायदिखौ नायनानै माने गोसोआ ओरै जें मोनो आरो। बेफोरबायदिनो
औ औ
नोंथाङाबो अबावबा बेफोरबायदि दावबायबाय नामा?
दा आङो बेरायबाय बेरायनायालाय बिदिन अरुणाचलाव बेरायहैबाय आरोोना अरुणाचलाव बिदिनो लामायाबो फर लाइन लामानि गोजौआव लाइट दङ लाइट गोजा गासिबो आरो जोङहा हाजो गोजौ गोजौ दङ माने लामायाव जोङो बाइकजों थांदोंमोन आरो जोङो बाइकजों थांनाय समाव जोङो आं हारसि सासे लोगो थांफादोंमोन आंजों मे ओमफफ्राय जोङो बिदिनो हाजोआ जोबोद समायना आरो बिदिनो गोजाननिफ्राय बार गुसु बारबोयो। जों दाउमा दाउसा बिदिनो बिथिं लाबायनाय कारन् लाइन बिदिनो आरो बे लामा गेजेरायाव बिदिनो कारेन सल बिदिनो लाइटखौ दंजोबो बिदिनो जोङो थांबाय आरो बिदिनो थाङै थाङै थांलाय बिदिनो जबोद मोजां बिदिनो सिनारि मोनबोदों बिदिनो गुसु बारहावा बिदिनो जोंनि दुसया माने एसे गरब जसे थान्दा जायो बिनि थाखायनो माने जोङो दावबायहैबा एसे भारा थान्दा एसेाबबो मोजां मोनबोयो जोङो थांनाय समाव आरो जोंना बिदिनो थांनो एसे गोजान थांनोबा जोङो एसे पासनि गोनांथि जायोङो बेफोर पासखौबो जोङो। बांगौ जायो नङा जोंखौ हाबनो होआ बिदिनो जारि गैया जायो बिदिनो जोंना आरो गारिब लेखाफ्राबो जुदि थिग थाथारनांगौ जोङो बेफोर बेरायहैयोब्ला जोङो बेफोरखौ बानायखांनायनि उनावसो जोङो थांनांगौ जोङो थांनानै जोङो बिदिनो। गोबां बिदिनो नुबोबाय जोङो। बिदिनो गिदिर गिदिर बिदिनो दैफोर नुबोदों जोङो बिदिनो। गिदिर गिदिर बिदिनो हस्टेलफोर बिदिनो बिल्डिंफोर हटेलस नंग' दां नोंनि गोसो
हटेलफ्रावबो हाबबोबाय जोङो बिदिनो बायदिसिना सावफ्राव म बायदिसिना जबाय बिदिनो रज बायदिसिना। जाबोनानै जोङो एसे बेराय आरो बेरायनानै जोङो एसे फट' फफोर साफायबोबाय फट'खौ साफायनानै जोङो बिदिनो एसे इन्जय लाबोबाय आरो। जोङो आरो बेथिंनि माने बांसिन सानदुंङआ नांनो नागिरा माने गुसु थार आरोना जायगाया जोङो जे जोंना माने जेकेट गाननानै जों थांनो गोनां जादों आरो जोबोद गुसु मोन नालाय बे ज बोथोराव।
थाङै थाङै थांनानै जोंङो दाना फैनाय समाव बिदिनो गोबां खस‌ सम मोनबोदों आरो जोङो फैनाय समाव। थांनायावलाय जोङो एसे इनजय लानानै फैबाय ओमफ्राय। फैनाय समाव जोबोद खस्थ' मोनदों जोङो बिदिनो मोनायाव फैनाय जाबाय नालाय गुसुआबो। गोबां जाबोबाय बिदिनो जेकेटाबो खामानि होआ जादों बिदिनो जोंनाव माने बाइकजों थांबा ओफ्राय माने गोबां खस्थ' जायो आरोोना गारि फोरजों थांनांगौ जोङो बेरायहैबाथाय बाइकफोरजों थांबाथाय। ओमफ्राय माने बिदिनो जोंनाव उदैफ्राव बिदिनो बार नाङो बिदिनो बार गुसु आरो। जोंनाव जेकेटफ्राबो माने बारा खामानि होन नागिरा ज गोोरोनना जोंहाबो बार बिदिनो गाहायफोरजों हाबला बायनो नागिरो जों माने लोम जाबोदों आरोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो न' फैनो गोनां जादों
नोंगौ गासिबो नोंथां बुंलांनाय बाथ्राया नोंगौ ओ जेनेबा। जों दावबायहैबाथ' ओ जेनेबा सावु जों मोनसेबाबो साफायनानै लाखायो नङा होमबा नोंथां। सावमुफोर लायो गोबांनो जेनेबा। गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाथ'यो इदिनो सामु लायो ओमफ्राय। मानो बेफोरनो जों लोगोसे जोंनो। ओ बिदि दावबायहैयोबा रावनिबो गोनांथि जायो नंगौना नोंथां। ओं खोनादों।
औ नोंथां होनफिनलायनाय खोनायाखै।
ओ माने। ओ बिदि माबाबा मा होनो बाहेरायाव दावबायहैबा जोङो जोङो रावनिबो गोनांथि जायो। रावनि औ जेनेबा जों थ' जों दा जों दा जोंनि रायलायनायखौनो ओ गासिबो जायगायावनो मोननो हाजोबा ओ जेनेबा। जोंनि रावनिबो अनगायै जेनेबा इंराजि हिन्दी बेफोरबायदि गुबुन गुबुन। जायगाफोराव थांबा जों रायजलायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा। ओ मा होनो बेफोरनि मानसिजोंनो हम जेनेबा ओ गलाफोरावनो हम गासिबो मानसिफोरानो माने। सोरबा हिन्दी सोरबा। इंराजि बेफोरबायदि रायलायनायखौ नुनो मोनो आरोखि बे जोंथ' बेयाव थांनानै बे जोंनि रावखौ रायलायहैबा जाला बेफोरखौसो रायलायनांगोन बेनिखाय -खायनो जोंनो दावबायनायाव रावाबबो गोनांथि जायो आरो
जों नंगौ नोंथां दावबायनाया आरो सालु नांथारगौ नङाबा जोंहा जों एसे रोंखा राखा जानासो जों बेरायहैनांगौ जोङो बिदिनो जों जेबो फरायनो रोङै मानसिफोर थाङोबा जों माने बिदिनो गोबां खस्थ' जागोन मोनगोन बिदिनो
ओम
बिदिनो फैसा थाखाफोरबो थगायजानोबो हागौ बिदिनो ओं माने थांबाथाय जों गोरों मानसिफोरजों थांनांगौ बिदिनो जों गोसोबानो थांलाबायनो नाङा। थांबाथाय आरो रोङि मानसिफोरा खैफोदबो जानो हागौ बेनि थाखाय माने एसे रोंखा रा खा थांखांखानाय मानसिफोरजों थांनांगौ आरो दावबायहैबा अबेबाफोर दावबायहैबा
औ।
नुवा नुसवा माबाफोर माबाबा
औ ओ जे औ जेनेबा मा होनो ओम जोङो राव फोरोङालासिनो ओरैनो गोदाव सोराव थांनानै थाङोबा जिथु बिसोरनिफ्राय जों माखासे जेनेबा दावबायहैनायावथ' बिसोरनि खुगानिफ्रायबो थ' जों माबा मोनसेबाबो मोनबोनो हायो नङा होमबा नोंथां? जेनेबा जों बेफोरखौनो रायलायनो रोंलाबा बिसोरजों जेबो सोंनाय बिनाय खालामनो रोंलाबा होमबा जों मा जायो बेफोरनि बैसोरनि खुगानिफ्राय जों जेबो सोलोंबोनो हाया आरो बे मोनसे ज नोंथाङा बुंलांदों जे रां रां औ दावबायनायाव जेनेबा गोबां रांफोरनि गोनांथि जायो औ। नोंगौ ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरावबो दावबायहैनायावबो एसे सालु जायाबा माने थगायलुन थगायला बिदि खालामजानाय नुनो मोनो गोबां मानसिफोरखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां बुंनाया नंगौ।
उम उम।
उम।
आरो बिदिनो बे साइन बर्डफोर जों फरायनो रोङाबाथाय जोङो अबेबा थांनायनि जायगायावबो जोङो थांफ्लांबा जोंहा दाय जागोन।
औ नोंगौ नोंथां जेनेबा माबेबा केेबफोर दन्दरफोर माफोर बेफोरबायदियाव जेनेबा दन्दरफोरनि अनगायैबो जेरै माखासे बिदिनो साजायनानै दोननाय बुस्थुफोर थायो बेफोराव मा होनो मबाइल फनफोर सोनो मनि ओमफ्राय बिदिनो केब साइलेणड सिरियै थांनांगौ बेफोरबायदिं इंराजि राव फोरजों लिरनाय थायो आरो जों माने इंराजि राव रोङाबा थ' बेफोरखौ बुजिनाया नङा नङा होमबा नोंथां? औ होनबा जों माबानायानो नङा।
दावबायनायाव बिराद रावनि गोनांथि आरो
र जोंनो रावनि जोबोद गोनांथि जायो इंराजि रोंबा जोंना जेरावबो ख दै ज
औ जेनेबा इंराजि राव रोङाबा खाना खानायानो नो होनजायो जेनेबा दावबायनो थांनायाव
औ बांसिन माने लिरनायफ्रा माने इंराजियाव साननो निरदों आरो रायलायनायफ्रा एसे हिन्दीयाव जायो आरो बिदिनो जोंनि जोंनि आसामावलाय एसामिसा सोलिगोन खिन्थु आसामावथ' जोंना बिदिनो मोजां जायगाफोर गैया नालाय जोङो गोजान जायगाफोराव थांङोबा जोङो हा जायगाफ्राव थाङोबा बिदिनो हिन्दीफोर रायलायो अबेबाफोर हिन्दीफ्राबो सोलिबाववा। खिन्थु ब थाङोबा बिदिनो ओरै साउथ इण्डियाफोर थांबायहाय औ।
ओ जायगा लायो जायगा ओ जाय जायगा लायै जायगा बिदिनो अबेयावबा ओ हिन्दी हिन्दी अबेयावबा बांसिन इंलिस बेफोरबायदि आरोना नोंथां
औ नोंथां
ओ जोंना समा जानानै फैबाय नोंथां ओ नोंथांजों दावबायनायनि सो सोमोन्दै रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय ओ सानो जेनेबा उननि समफोराव नोंथांजों लोगो मोनलायबावगोन एसेनोसै सै नोंथां गोजोन्थों